ना?
औ खोनादों।
औ आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदोंमोन नोंथाङा सम होनो हाग गोन नामा? औ आं जा आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नो हरदों बे आयदायानो जादों बैसागो। बैसागुनि सायाव सावरायनो होननानै हरदों आं नोंथां। औ बैसागोखौ जोङो माब्ला फालियो ओम बैसागो फोरबो खौ बुङोब्ला जोङो बैसाग जोङो बैसाग दानाव फालिनाय जायो। नाथाय जोङो सैथ दाननि जोङो जोब था सानखालिनिफ्राय फालिनाय जायो बैसागुखौहाय, जोङो बे दिनखालिखौ जोङो संक्रान्ति बा मोसौ बैसागु होननानै फा मिथियो बा फालिनाय जायो। बै सानखालि जोङो मा खालामनाय जायो, माबोरैहाय मोसौ बैसागुखौ फालियो, बेनि सोमोन्दै सोमोन्दै आं नोंथांनि सिगाङाव एसे गुवारै बेखेवनानै होनो सानदों।
औ नोंथां।
बेखौहाय जोङो मोसौ बैसागुखौ फालिनो थाखाय गिबियावनो मा मा मुवाफोर नांगौ बेनि सोमोन्दै जों एसे मिथिनानै लाग्रोनाया मोजां। बै दिनखालि मोसौ बैसागुखौ फालिनो थाखाय जोंनो लाव फान्थाव लाव फान्थाव नांगौ। देग्लिलि दि खाल्ला बिदिनो मासे गुबुन-गुबुन रोखोमनि मुवा- बेसादफोर नांगौ बेखौहाय जोङो बाजारफोरनिफ्रायबो बायनानै लाबोनो हायो आरो जोङो जोंनि बारि जायखि जाया न'खरफोराव थानायफोरखौबो जोङो नागिरनानै लानो हायो। बेफोरखौ जोङो सानसे सिगां बुथुमनानै नागिरनानै लाखांनायनि उनाव जोङो अखानायनायैहाय जाय संक्रान्त सै दाननि नि जोबथा सानखालि जोबथा सानखालि जोङो बेखौहाय गिबियावनो फुङाव सिखारनानै दुगैस्रां-लोबस्रां जाग्रोनायजों जोङो बे जा मुवाफोर जोङो बुथुमनानै लादों बेखौहाय जोङो मोजाङै फिसा-फिसा हानानै लाग्रोगोन बेखौहाय फिसा -फिसा हानानै लाखांनायनि उनाव जोङो थेंगल सैनानै लागोन बे थेंगल सैनायावनो जोङो बेखौ माला सुनाय होयो बे मालाखौहाय जोङो दांबैसे सुनो सोङोब्ला बा बुङोब्ला बेखौ जोङो ओरैहाय मिथिनो हायो जे जोंनि न'आ गं बेसेबां आरो जोंनि लांगोना बेरायाव होगोन आरो जोंनि बाथौआव होगोन बेनिथाखाय जोङो बेखौ मिथिनानै लानो हायो जि जोंनि न'आ मोनबेसे? बेफोरखौनिफ्राय जोङो साननानैहाय बे मा ला खौ दांबोसे नांगौ बे हिसाबै जो सुनाय जायो। बिनिफ्राय जोङो जा माला सु सुनानै माखासे थाबावनाय आग्लायनाय माखासे जोंनि बे लाव, फान्थाव, हालदि बेफोर हानानै लानायखौ जोङो उनावहाय मोसौनो सारनो थाखाय मोसौखौ थुखैनोबाथाय सारनो थाखाय दोनो बेखौहाय जोङो हानानै माला सुखांनानै लानायनि उनाव जोङो जा थालिरनि दना बानायनाय जायो। बे थालिरनि दना बानायनायावहाय जोङो जोङो दोफोर बा जायखि जाया खान्थाफोरनि जोङो जा हांगार बेखौ खौहाय जोङो बेयाव हुख'नानै लानाय जागोन बेनिफ्राय जाथाव गुबै आरो लाव बिलाइनि जा जोङो लाव बिलाइखौ देग्लिनानै लागोन लाव बिलाइनिखौ देग्लिना लानानै बिनि बिदैखौ जोङो बेयाव सेबनानै लागोन। बेनिफ्राय जोङो बेखौहाय माजो लगायनोब्ला मानो ल बानायो बुङोब्ला जों बेखौ मोसौनो गाब फुनगोन बेनिफ्राय जोङो मोसौनो माजों गाब फोनगोन बुङोब्ला जों जोङो बेखौ लावनि जोंनि जा खर' हास'नाय बेखौ जोङो बिबार बायदि नुनायनि एसे-एसे हानानै लाग्रोगोन बेनि उनावहाय जोङो बेखौ मोसौनो गाब फुननानै होगोन जोङो गाब फुनखांनायनि उनाव मोसौखौ खौ जोङो जोंनि फुख्रि नङाबाबो दंग' लङा बा दैमा- दैसा, बेफोरावहाय थुखैनो लांनाय जायो दानिया जोङो बांद्रायहाय दैमा दैसाफोर थुखैनो लांनायखौ एसे खम नुनो मोनबाय जोङो दंखलफोरावबो आरो जोंनि दंखलनि जा दैनि मटर बेजोंबो थुखैनायखौ नुनो मोनदों बे समावहाय जोङो समाव मबबा मोनोसेबा खारथिङो नालाय बे समावहाय जोङो बुनाय जाया जोङो एसे - एसे बुज्रावो जाय जों बुज्रावो बुङोब्ला जोङो दोग्लि लेथि। दोख्लिलिथि बिलाइ बेजों बुज्रावनाय जायो बेनिफ्राय जोङो जा लाव फान ' खौहाय जोङो लाव जा, फान्थाव जा होननानै खनो बेनिफ्राय जोङो मोसौ खौ थुखैखांनानै फोथारफोराव बा जोंनि जा दैमा -दैसा खाथिनि जा उदां जा द बेफोराव जोङो मोसखौ उदाङै एगारनानै फैनाय जायो बैदिनखालि जों दर' होनाय जाया। बे उनावहाय मोसौखौ थुखै खांनानै जा जों थुखैग्राफोरा दुगैगोन बेनि उनावहाय दुगैना फैखांनानै जा जोंनि न'नि बिफां लाइफां जा औवा दङ जेरै थालिर बिफां बेफोर गुदियावहाय जोङो जोंनि बेफोर बिफांफोरा मोजां गेरेमसा महर मोननो हायो। सम जायो अब्ला जोङो मोसौखौ होनानै लाबोखांनायनि उनावहाय बिनि जा रसा गोजाम बा दिरुं गोजाम बेखौ जों गारहरगोन गारनायनि उनावहाय जोङो बे रसा गोदानखौ बेनो खानानै होनाय जायो जोङो सोंथिया बे फैयोदि नोंथां। गाबखौ मानो फोनो मोसौनो बेफोर फोरबायदि गोसोम गोसोम बुङोब्ला जोङो गोदो समावहाय दानि गोदान मुगाफोर बायदि नङा गोदोयै‌ गोबां हाग्रा बंग्रा दङमोन। ओंखायनो मोसौ मोसा मुफुर बायदिसिना फैयोमोन बेनि थाखाय बे गाबखौ फोननाय जायोमोन जाहाथे बे मोसा मुफुरफोरा बिसोरखौ जेबो खालामा बेनि थाखाय जोङो आरो मोनसे सोंथि फैबावो नोंथां बेयावहाय बे सोंथियानो जाहैदों जों मोसौखौ मानो सिबिनाय जायो बा बेखौ मोसौ संक्रान्ति बा मोसौ बैसागु हानो फालिनाय जायो बुङोब्ला गोदो गोदाय जोंनि आबै आबौमोनाहाय जोङो बे मोसौजोंनो सोनारनानै जाबो ट्रेक्टर बायदिसिना गैयामोन हालेवनानै जानो थाखाय जोङो बेफोरबायदि हालेवनो बा मारान नानो थाखाय जों मोसौखौ बाहायनाय जायोमोन बेजोंनो सोनारनानै जाबोयोमोन बेनिखायनो जों जों बै सानखालि बेसोरखौ फुजिनाय जायो लोखि हिसाबै आरो बेफोरो मोसौ मोसाफोरा जाहाथे जेबो बेमार आजार जाया बेनि थाखाय जोङो मोसौखौहाय फुजिनाय जायो बा फालिनाय जायो होननानै बुंनो हायो नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन मोसौ बिहुनि सायाव नङाब्लाबो जोङो से खालार खालि मा खालामनाय जायो रंजालि बैसागुआव बेखौ फोरमायनोन गोन नोंथाङा?
आ आं फोरमायनोसै बैसागुआव जों माबोरै रंजायो बेखौ फोरमायनोसै।
औ फोरमायजागोन नोंथां।
बैसागुआव बैसागु फोरबोआव जोंना नोंथां उन्दै उन्दै गथ'फोरा गिदिर मानसिफोरखौ खुलुमनानै सनमान लायो। बोसोर गोदाननि। गोदान बोसोरनि मान ला मान लाखियो खुलुमो। आरो सिबियो बिमा बिफाखौ बोसोर गोदानाव।
बैसागु फोरबोआव बयबो खुलुमनानै जमा जमा ओंखार बयबो दखना दखना गाननानै गामसा गाननानै खाम सिफुं लानानै रंजा रंजा मोसायो बयबो आरो नखर नखर हाबनानै बयबो रंजायो गिदिरफोरखौ सनमान लाखिनानै खुलुम- मो
आरो जोंनिजों ओरै बैसागु फोरबोआव सुत्रथाना सथ्रथासो मैगं थाइगंनि ओंखा- ओंख्रि संनाय जायो
औ नंगौ नोंथां जायखौ जोङो गोखा गोखै जानाय बुङो औ नोंथां नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा बे मा मा मैगंखौ जोङो जानाय
जोंनिजों ओरै दा हाग्रानि मैगं मोनो दा हाग्रानि मैगं मोनो
औ
जेरै रायदों थाबाय
औ।
राइदों। जिखुनु खानसिं- मा खानसिंसा ओमफ्राय सजना सजनाखौबोथ मोनो बैसागुआव सजना
औ नंगौ नोंथां ।
औ ज दिंखिया दिंखिया बायदिसिना गोबां रोखोमनि मैगं मोनो। नोंथाङा फोरमायनो हागोन नोंथाङा नोंथांमोननि गामियाव माबोरै बैसागु फोरबोखौ रंजायो
औ औ फोरमायनो हागोन नोंथां । जोंनियावहाय बैसागोखौ आं दहाय बुंनाय बायदि बिदिनो जोङो संक्रान्तिखौ जोङो मोसौ बैसागुखौ बिदिनो बारगहरो बेनि उनावहाय जोंहा बैसागु सेथि सान फैबाय। बे बैदिन खालि जोङो गिबियावनो जोङो आफा इसोरखौ बावग्रोनाय जायो । मानो बावग्रोयै बुङोब्ला बे गोजाम बोसोरखौ जों जेरैहाय दुखु खैदां खैफोद गैयालासे मोजाङै मोजां बारगलांनो हादोंमोन थिग बेबायदिनो जोङो गोदान बोसोरखौबो जेबो दुखु खैदां खैद गैयालासे बारगलांनो हाथों होननानै जोङो आफा इसोरखौ। बावग्रोनाय जायो बेनि उनावहाय जोंहा नखराव जा गेदेरफोर दङ' जेरै आबै आबौ आइ आफा आदा बाजैमोन बिसोरखौ जों गेदेरफोरखौ मान बावो । बिनि उनावहाय जोङो उन्दैफोर- उन्दैफोरखौ अननाय होयो बोर होयो थिग बेबायदिनो बै सानखालि जोङो बेफोरबायदि हाबाफारिजों जोङो जोंनि बे गोदान बोसोरखौ बरायनानै लायो बेनि उनावहाय जोंहा नैथि सान फैयो बैसागोनि बे नैथि साननि ओमफाय जोङो गाजा गोमजायै बैसागो मागिनो ओंखारनाय जायो जेरैहाय उन्दैफोरा उन्दैफोर गेदेरफोरा गेदेरफोर जेरै बोराइ बेन्थफोरा बोराइ बेन्थफोर ज ज आरो सेंग्रा सिख्लाफोरा सेंग्रा सिख्ला ज जयै मागिनाय जायो बेखौहाय जोङो माखा दाब दाब जायगाफोराव बा गुबुन गुबुन जायगाफोराव संक्रान्ति खालिनि फ्राय से खालार हमो बा खायसे खायसे जायागाफोरावहाय बैसाग दाननि से खालारनिफ्राय स्निनि खालारालासिम बेखौ सिनिथिथि हमो नाथाय माखासे जायगाफोरावहाय संक्रान्तखौ हमफानानैहाय जों बैसाग दाननि द' खालारसिमहालागैनो स्नि दिथि हमनाय जायो बेबायदि हिसाबै जोङो नायोब्ला नैथि साननिफ्राय मागिनानै जोङो द' बैसाग दाननि द' खालारालासिम मागिनायखौ नुनो मोनो बेनि उनावहाय जोङो मागिखांनानै मा खालामो बे मागि गिनायाव मा हरो बेखौ बुङोब्ला जोङो मागिनायावहाय माइरं जाय एसे रां बेफोरखौ हरनाय जायो। बेनि उनावहाय बेफोर माइरं आरो रां मोननायखौ मा खालामो बुङोब्ला जोङो रंजानो थाखाय बेखौ खाना जानाय जायो रंज खाना जाख थांनायनिनो जा जोङो एसे थालांनाय फैसा जेरैहाय रायजो राजाफोरा बोराइ बेन्थ'फोरा बिसोरो मोजां खामानि रायजोनि मोजां खामानि थाख खाय मासेखौ दोनथुमनाय जायो। आरो सेंग्रा सिख्लाफोरा माखासेखौहाय फांसन खुंनो थाखाय दोनथुमनाय जायो । मानो फांसन खनो बुङोब्ला जोङो गोदोनि बायदि बे रंजानाय लोंनाय जानायजों गोदो फबनानै थानाय दिन नंलिया बा जुख नंलिया बेनिखायनो जोङो बे फांसनखौ खुंनाय जायोदि जोङो गेदेरफोरखौ मान होनो हायो गामिनि आबै आबौमोनखो उन्दैफोरनो अननाय होनो हायो आरो जोंनि इयुन जोलै फंबाय बिनानावमोननो जोङो गियान सोनानै होलांनो थाखाय मोजां गियान आयदा होलांनो थाखाय माखासे रोंगौथिखौ सोना होलांनो थाखाय बेखौ फांसनखौ खुंनाय जायो ।जेरैहाय बिसोरखौनो बादाय माखासे खेला मोसानाय बादायलायनाय बेफोरबायदिनो नो गोबां खन्थाइ आवरायनाय बायदिसिना रोखोमै हाबाफारि लाफानाय जायो। जाहाथे जोङो बिसोर उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव मोननो मोजां गियानखौ होलांनो हायो।
औ नोंथां ।
जोंनि सावरायनांगौ समाबो जाबाय नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा? गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ ।